हेल' औ खोनायो। ओ माबे आयदानि सायाव सावरायनो?
दा दावबायनायनि सायाव राय सावरायनोसै।
औ ओ दावबायनाय होनोब्ला ओरैनो ओ दावबायग्रा जायगा।
औ
ओ जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव दावबायग्रा जायगाफोरनि मोननैसो मुं खोन्थानो हागोन ना?
दावबायनाय होननानै बुं बुङोब्ला जोङो खाथि खाला बांसिनानो जोङो गुवाहाटिफोराव नुहुरो मानो होमबा बेवहाय गोबां माखासे लुनानै दोननाय दङ जों बेयाव थांनानै
औ औ बेनि अनगायैबो ओ माखासे मि थिंगाजों बुंंफबनाय ओ दावबायारि जायगाफोर दं। ओ गुवाहाटि ओनसोलावबो दं आरो जोंनि खाथि खाला जेरै मानास सकि भैरबकुन्द दारजिलिं बायदिसिना ओ मिथिंगायारिजों बुंफबनाय जायगाफोर दं।
औ
ओ नै बेफोराव ओ बेरायोब्ला ओ गोसोखौ माबायदि मोनगोन बायदि मोनो?
मिथिंगाजों बुंफबनाय जायगाफोराव
मिथिंगाजों बुंफबनाय इदिनो बिदि मिथिंगाजों मिथिंनाया बिदि थानाय बिदि जायगायाव थाङोब्ला बयबो मोजां मोनो मानो होमबा जोंहा बेवहाय फ्रेश बार मोनो।
औ
आरो
दैमा दैसाजों ओ बोहैबोनाय मोनसे जायगा
ओम।
दुगैनो मोजां मोनो आङो। आरो नै दाथ' ओ गोलोम बोथोरनि सम खम गोलोम बोथोराव दै गुसुआव दुगैनानै मोजां मोनो।
ओ माखासे गोजान गोजान जायगा दावबायनायफोराव ओ ओ माखासे माने सांग्रांथि थानो गोनां जायो। ओ बेफोरनि सोमोन्दै मा बुंगोन?
जोङो दा जोङो नु नुनो मोनो बिदिनो खायसे सुबुंफोरा जेनोब्ला बे
ओ गुबैयै जों मिथिंगाजों बुंफबनाय ओ जायगाफोराव दावबायोब्ला ओ माबायदि सांग्रांथि थानो गोनां जागोन, ओ गावखौनो माबायदि मेनटेन खालामनो गोनां जागोन?
औ। दा जोङो नुबाय दङ ससियेल मिजिङावआव माने माखासे मानसिफोरा बिदिनो धारागाव सखि बेफोरफोराव थांनानै दुगैहैयो। बेफोराव माने मानसिफोरा ए दै दाहार बोहैनायफोराव गेजेरफोराव थांनानैनो फट' भिडिअ' लाहैलाबायो।
औ।
बेफोर जायगाफ्रा एसे रिस्कि जायो। मानो होनबा बेहाय हाजोनिफ्राय दै बोहैबोनाय दाहार
औ।
बेफोराव बोरैबा गोलैयोब्ला बेखायनो एसे सांग्रां जानाया मोजां आरोना बिदि गेजेराव थाङालासिनो जिंफोराव थानानैनो रंजायोब्ला
दैया दाहार ओ माब्लाबा समाव बुखारलांजानोबो हागौ। बेनि थाखाय एसे गावखौनो सांग्रांथि लाखिनाया गोनांथि।
औ।
ओ बिनि अनगायै जि जानाय लोंनायनि जि सांग्रांथि नैबेहाय मा बुंगोन?
जानाय लोंनायनि सांग्रांथि होननानै बुंङोब्ला बहाय
इदिथ' गोबां सुबुङानो ओ गोजान गोजान जायगायाव थांनानै जि लोङै जायै
ओ
मक्सिदआव दाराव-दावसि थासारि सोमजिहोयो। जायनि गेजेरजों उ गोबां गुबुन सुबुङाबो खस्थ' मोनफानो गोनां जायो।
औ।
मा बुंगोन बेफोरनि सिङाव?
बेवहाय बैफोर सुबुंफोरा जेन'बा गोजान लामा हान्थिनानैसो बै जायगाखौ दावबायहैनो लुबैनानै थाङोथ'। बेहाय थांनानै सोरोबादि लोंनानै जानानै माबाया रंजायालासिनो एसे खम बिबांनि ओरैनो जों जाया लोङालासिनोबो माने नुथाइफोरखौ नायनानै नो आरो रंजानाय लानो हायो औ
औ ओ बेफोरनि अनगायै जि गोजान गोजान जायगा जेरै ओ दिल्ली बा आमेरिका बायदिसिनाफोराव बेरायनो थाङोब्ला माबायदि सांग्रांथि ओ लानो गोनां जागोन।
बेफोराव थाङोब्ला जोङो उ जोङो बिदिनो बेफोराव थाङोबा जोंथ' ट्रेनफोरजों थाङो। आरो उरां जाहाज एर' फ्लाइटफोरजों थांनो गोनां जायो।
औ
बेफोराव जोङो गावखौनो जेन'बा गुबुन जायगायाव थांनानै रावजोंबो थगायजाया जेन'बा एसे सांग्रांथि लानांगौदि लामाफोराव जेन'बा गुबुनफोरा थगायो आरो गोबां मबाइल फैसा आरि गोमानाय जों नुनो मोनो।
ट्रेननि बेलायाव ओ माखासे मानसिखौ खावनाय जाथाय जों खोनानो मोनबाय थायो। बेफोरनि थाखाय गावखौनो सांग्रांथि लाखिनाया गोनांथि दा सांग्रां थि होनोब्ला माबायदि सांग्रांथिखौ बुंगोन।
जेन'बा सांग्रांथि होननानै बुङोब्ला जोङो गासैबो जेन'बा फैसा मबाइलफोरफोरखौ जानाय लोंनाय औ आरो जानाय लोंनायनि बेलायाव
बायदिना मुवा, बेसाद फानफैबाय थायो। नैबे जानाय मुवा, बेसादआवनो बायदिसिना मुलि बायदिसिना होनानै आंखौ बिहो खालामनोबो हागौ बेफोरनिफ्राय जानाय एसान
औ औ
आरो मोग साथाव बाथ्राया जाबाय ओ उन्दुलांसननो नाङा ट्रेनाव
औ उम
खनबायोब्ला नोंहा सिखाव ओ खावनायजथाय नै बियो सोमजिनो हागौ आरो ना
उ औ
आरो माबाफोर बुंबावगोन नामा?
आरो मा होनो माने जोंना रायलायनाय लेंगुवेज बेफोर बेखौ जोङो माबा प्रब्लेम जाहैयो गोजानाव थाङोब्ला गोजानाव दावबायहैयोब्ला बे खायनो सिगांनो जोङो साखाफारा अ
राव सोलोंनाय नैबे हाबाखौ जों हुदा खालामनानै लानांगौ एथु गोजान जायगायाव दावबायोब्ला इंराजि रावनि गोनां थि जागोन
औ
बाहेरायाव थाङोब्ला हिन्दी एबा इंराजि बायदिसिना रावनि गोनांथि जागोन बेनि थाखायनो जों बर' एबा एसामिस रावनि अनगायैबो गुबुन रावखौ सोलोंनायनि हुदा खालामनानै लानांगोन
औ।
आरो माबाफोर बुंबागोन?
नोंथांङा माबा सोंथि सोंगोन नामा?
सोंथि होननानै बुङोब्ला जिहेथु जों दावबायनाय नैबे आयदानि सायाव सावराय दङ' बुंनो गोनां गोबां बाथ्रा गैया नाथाय दावबायनाय आयदा बे आयदायाव नोंथांङा दावबायनानै माबायदि गोसोखौ गोजोननाय लानो सानो
दावबायोब्लाथ' बयबो मोजां मोनो
अ माबायदि जायगायाव दावबायनो गोसो जायो
आं दावबायनो लुबैनाय जायगाया इदिनो। मिथिंगायारि बुंफबनाय
जेराव जों गोग्गो आबहावा मोननो हायो बेबायदि जायगायाव जों बेरायनो गोसो जायोना
उम औ
ए माबाफोर बुंनो साववो
नोंथांङा दासिम मा मा जायगा दावबायखो?
आंनि दावबायनाय होननानै बुङोब्ला आं दिनैसिम गोबां जायगा दावबायफेरा।
मानास गुवाहाटि स'कि ओ बेफोरनि अनगायै आं अन जायगा दावफेराखै
औ। होमब्ला जों दा बे आयदानि सायाव सावरायनायखौ दोनथ'लायनोसै नामा?
औ जागोन दे
औ।
थेंक इउ।